थां खोना
खोनादों औ खोनादों खोनादों।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां अ नोंथाङा मोनाबिलि समनि बा हरनि ओंखामखौ जाबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखै जाथ'वाखै।
अ। अ नोंथां जोङो दिनै मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन बा गोदोनि समाव जों ङो माबायदि संसार जायोमोन बा गोदोनि समाव जों सुबुं माहारिफोरा थांनानै थानायनि राहायाव जों माबादि मैहुर खालामोन बा आबाद मावनानै जायोमोन बैफोरनि सायाव जोङो दिनैयो नोंथांजों सावरायनो थाखाय आङो फनखौ हरनाय जादों बा जोङो सावरायनो थाखाय नोंथांनो आङो मिथिहोनाय जादों जोङो बिनि सायाव आङो नोंथांनो आं फोरमायग्रोनोसै बा जों गोदोनि समाव माबायदि जायोमोन बा माबायदि आदार बुथुमोमोन आंनिफ्राय मिथिनिबाय आंनिफ्राय खोनाबोनाय बा जोङो बिजाबफोराव मोननाय बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ आङो नोंथांनो फोरमायनो आखाइयाव लाबायबा आङो फोरमायगोन गोदोनि समाव जों सु-सुबुं माहारि ओ गासै सुबुंफोरानो मैहुर खालामना जायोमोन बा गोदोनि समाव जों बांसिन सुबुंफोरा मान गाननाय जोमनाय याबो मैहुरनिफ्रायसो जों गानोमोन गोदो माने सुबुंफोरा हाग्रायाव थानानै नखर संसारखौ खुंबोदोंमोन गोदोनि समाव बांसिन सुबुंफोरा हाग्रायाव थानानै जि खौ माने खुंबोनायखौ जों नुदोंमोन बा जों खोनाबोनो मोनदोंमोन बा जोङो जोंनि जारिमिनाव नायोब्ला जों जोङो बांसिन सुबुंफोरखौ बा गोदोनि समाव जोङो हाग्रा बंग्रायाव थानानै बांसिन सुबुंफोरानो जिउ खांबोनायखौ जोङो नुबोदों बा जों खोनानोबोनो मोनदों बा गोदोनि समाव जों अरखौ माबायदि लगायोमोन जोङो अन्थाइजों अन्थाइ मा होनो माबा खालामनानैसो जों अरखौ लगायो होन्नानैबो जों नुनो मोनबोदोंमोन गोदोनि समाव जों सुबुंफोरा जोङो बांसिनै हाग्रा बंग्रायाव थानानै जिउ खुंबोयोमोन बा जों मै हुर खालामनानै आदार बा गावनि जानाय आदारखौ जोङो ओ नागिरनो गोनां जायोमोन बा गो जोङो गोदो मा होनो बिदिनो जोङो माइरं बाफोरखौ जों गोदोनि समाव जों मोननो थाङामोन जिदिनो जोङो गोदोनि समाव बांसिनै मुवाजों मुवा सोलायनाय बिदि जेरै नोंनाव ना दंबाथाय नोंनाव मा मोनसे मुवा दंबाथाय बेखौ सोलायनानै सोलायनानै बिदि हाबाखौ बा जोङो थांनानै था बा बि ज बिनो ज गोदोनि समाव गोबा गोदोनि समाव जों नायनानै नुयो बा गोदोनि समाव माबायदि थासारिमोन बा दिनैनि थासारिया माबायदिमोन बा गोदोनि समनि थासारिफोरखौ जों नुयोब्लाथाय जोङो गिखांनायबो जायोबा जोङो साननानै बा बै समखौ जोङो सानहरफिनोब्लाथाय जोङो बा जारिमिनाव नायबा जों बा जारिमिननि बिजाबाव जों नायब्लाथाय जों जोङो रोखा रोखायै जों नुनो मोनो बा जोंनि गोदोनि समाव ओरैबायदिमोन गोदोनि समाव मैहुर खालामोमोन बा गोदोनि समाव ना अमा बायदिखौ जों हमनानै मोनोमोन बा गोदोनि समाव जोङो हाग्रा बंग्रा खाथि खाथि खालायाव जों गोबाङै मैहुर जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनोमोन बा जों गोदोनि समाव बिदिनो मा होनो खाथि खालाफोराव हाग्रा बंग्रा थानायनि जाहोनाव न'-न'खरसेया बा गोजान गोजान नखर थायोमोन बा जोङो एखे लगैनो नखराव थायामोन आरो बा खाथि खालाफोराव बांसिनै नखरफोरा थायामोन बा गोजान गोजानाव थायोमोन दा आथिखालाव बिदि नंला गोदान मुगा बा गोदान मुगानि जे जाबाय नालाय दा खौ बिदिनो गोबाङै सोलायनाय फैबाय बा गोदान मुगा गारि मथर ओंखारबाय गोदोनि समावथ' बांसिनै गारि मथरबो गैयामोन बा साइकेल दङ मोन साइकेल नङब्लाबो नखरसेयाव गंसे गंनै बा सोरनावबा गैयानोमोन बा सोरनिबा नखराव गंसेल' दङमोन बा सोरनिबा गामि बा गामि गंसेयाव सोरनाबा गंसेल' थायोमोन बा गोदोनि समाव बैफोरबायदिफोरा जायोमोन आरो बा गोदोनि समाव दङोममोन दाथ' आथिखालाव जों नुनो मोनो माखासे जसे बिथिंफोरखौ जों नोजोर होनाय नुनो मोनदों साफ्रोमबोनि नखरनो साइेलायो साफ्र सफ्रोमनि न'खावनो मा होनो गारि मथर थायो बा गोदोनि समखौ जों नोजोर होनानै नुहुरो ब्ला बैफोरबायदिफोरखौ बा बेसेबांबा गोजौ थाखोआव जों मोनफिबाय बा जोंनि साननानै नायोबब्ला जों बेसेबांबा गोजौ थाखोआव मोनफैगबाय होननानै साननांगोन आरो नों दा नोंथां आंनो एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा गोदोनि सम आरो दानि थासारिनि सायाव
गोदोनि समावथ' जाहैबाय गोदोनि मानसिफोर एबा गो गोदो जोङो जेनेबा हाग्रानि हाग्रानि बिलाइ गाननानै जोङो जिउ खुंबोनाय अरखौ जोङो अन्थाइजों दजाबलायनानै जों अर फजोंोंबोनाय मुहुर खालामनानै जोङो मुहुर खालामनानै जोङो मुहुरफोरखौ बुथारनानै जों जाबोनाय एबा सिगांनि समाव जोङो गोथाङैनो जायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों। नंगौना नंङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ नों
जों गोथाङैनो जायो होननानै मिथिनो मोनदों बेनि उनाव एबा उननि समाव जेनेबा सासे जेनेबा सासे मानसि जेनेबा सासे मानसिया अन्थाइजों अन्थाइ देजाबखांनायाव बोरैबा अर थांनाय बे समजोंनो बे समाव बै मानसि जेनेबा गोदोनि मानसिफ्रा
आं जिब जुनार बे अरजों सावनाय जादोंमोन आरो।
आरो गोथाव मोननानै जे समनिफ्रायनो मिथिबाय बेखौ जोङो अर होननानै जों मिथिनाय मोनबाय आरो बे समाव जेनेबा सावनानै जों जानाय समाव गोथाव मोननानै आरो सावो सावो आरो जायो बै समनिफ्राय आरो सोलाय बोनानै जोंहा सोलायबोयै सोलायबोयै सोलायबाय बिनि उनाव जोङो हाग्रानि जेनेबा हाग्रा बिलाइ गाननानै जों थायोमोन। बै समाव गोदोनि समाव दा सोलायबोबावनानै आरो जिब जुनारनि जों खसाब गाननाय गानफैयो बेनि उनाव फैयै फैयै जों दा जोबोद जेनेबा गोजौ लेभेलाव फैनानै दा जोङो गावजोंनो गाव लाजिलायनाय सोमजिलायबाय लाजिलायनाय सोमजिलायनानै जोंहा दा गोदोनिजों दानिजों जेबो रुजु गैला। जेनेबा गोदोनि समाव जोबोद जेनेबा गावजों गावनो एदावलायनाय जेनेबा गावजों गावनो मिनिलायनाय खुसिलायनाय थायोमोन दानिया एसे सोलायबाय जेनेबा गावजों गावनो एना एनि जेनेबा गावजों गावनो मेगन सालायनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो। दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव गोदोनि समाव जोंहा हान्थिनो थाखाय जेबो जेनेबा जेबो साइ खेलबो गैयामोन जेबो गैयामोन गोदोनि समाव जोंहा जेनेबा आथिंजोंनो हान्थिनांगौमोन गोजान लामा हान्थिलांनांगौमोन।
बाजार थांनाय होन बबेबा जेनेबा बबेबा जेनेबा मुलि लायनाय होन बबेबा थांनाय होन गासिबावबो जों थाबायनानै गासिबो थांजोबनांगौमोन। दानि जुगाव जाहैबाय साइकेल ओंखारबाय साइकेल ओंखारनानै साइकेलनि उनाव गारि ओंखा रबाय गारि ओंखारनानै अनेक अनेक गारि ओंखारबाय जेनेबा दा बुहुत सोलायबाय दा गोदोनि बायदि बे ग गोदोनाय जोंहा मैगंफोर सोरबा न'खराव मैगं दंमोनब्ला मैगंजों सोलायनानै जों माइरं लायोमोन। माइरंजों सोलायनानै जों ना बेदर जायोमोन ना बेदर सोलायनानै जालाय लायोमोन।
नोंथां खोनादोंना?
औ नंगौ नंगौ नोंथां। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अनेक सोलायनो हमबाय गोदोनि गोदोनि जुग जों दानि जुगजजों अनेक सोलायनो मोनबाय गोदोनि समाव गावजों गावनि एना एनि गैयामोन। जेबो नांलाय खमलाय गैयामोन। ज' जालायो ज' मालाय लायोमोन ज' मैहुर खालामलायोमोन ज' रानलायनानै जायो
बेदर गैया बेदरजों माइरं सोलाय लायोमोन माइरंजों बेदर सालायलायोमोन ना ना बेदरजों माइरं सोलायल बेफोरबायदिमोन आरो दानि जुगाव खिुन तु एसे एना एनि संगिब अनेक जेनेबा एना एनि सोमजिनाया सोमजिबोबाय होमबाबो देभब्लापनिफ्राय एबा सिगांनिफ्राय जुदा जाबोबाय आरो ना नोंथां सिगांनिफ्राय एसे जुदा जाबोबाय मानो होनब्ला सिगां समाव सान्थिनो थाखाय जोंनाव
नाथाय जोंनाव साइकेल पा साइेल गैया गारि गैया मथर गैया न'आ सिगांनि समाव न'आ थुरिनि
थुरिनिफ्राय जों सोलायै सोलायै सोलायबोनानै जोंनि थिं मिदिनो हाबाय
अनेक सोलायबोबाय इन्जुरनिफ्राय इन्जुर जेनेबा फाथैना सिरा एबा माबा आङुलवासि जों जों न'खर लुनांगौ गोनां जायोमोन बेनि उननिफ्रायाय सोलायबोयै सोलायबोयै दा अनेक सोलायबोबाय आरो नंगौना नोंथां?
औ औ
दा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो सोंनो नागिरदों नोंथांमोननिसिम सिगां समाव जोङो थुरैनि न'आव उन्दुबोयोमोन उन्दुयोमोन थाबोयोमोन जोंनि जेनेबा सिगांनि समाव थिं गैयामोन थुरिनि न'मोन दासिमबो नोंथांमोननि एरियायाव थुरिनि न' बांला जेनेबा बै खा-खाफ्रानि न' नुबावोमोनना नुबावो नामा गोदोनिफ्राय एबा सोलायबोदोंना सोआखै
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा सोंनाया थिगानो नंगौ जोंनि गोदोनि समाव बेफोरबायदि न'फोरा दङ'मोन नाथाय आथिखालाव बैफोरबायदि न'फोरखौ माने जोंनि ओनसोल बा जोंनि हालामावबो बिदिखौ नुनो थांला दङ'ब्लाबो सोरबा सासे सानै न'खरफोराव बिदिया दङ'बा गोदोनि समाव बैफोरबायदि न' फोरखौ लुनो थाखाय बयबो गामिनि सुबुंफोरखौ ज' ज' लिंनानै सावरि बादालि लिंलायनानै माखासे बिदिखौ थिनि न'फोरखौ जों न' लुनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि सम माव नोंथां नोंगौ जोङो बेफोरबायदि समखौ जों गोदो उन्दै समाव जों नुबोदोंमोन बा जोङो नैजि बोसोरनि बा जिबा बोसोरनि नि सिगांसोआव बेफोरबायदिया माने दङ'मोन नाथाय दा आथि खालाव जोंनि हालाम बा जोंनि खाथि खाला बा जोंनि गामिफोराव बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो थांला माखासे थोरिनि न' नुयोमोन गोदोनि समाव थोरिनि न'आवबो जों ओरैबायदि थानो मोजां मोनोमोन दा गरम बोथोरनि समावबो जोङो माखासे ओ बाराबो गरम जायामोन बा गोजां बोथोरनि समावबो बारा गोजांबो गोजां माने गोजाङामोन माने बैफोरबायदि न'फोरा माने गोदोनि समाव मोजां मोन बा गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोन बा जों गोदोनि समाव बैफोरबायदि न'फ्रावनो जों थाबोनानै जिउ खांबोदोंमोन बा जोङो थानो मोनबोदोंमोन उनदै समाव जों बैफोरबायदि ज' न' फोरखौ जों नुबोदों बा जोङो थानो मोनबोदों बेखौबो जोङो गोजोननाय बा जों नुनो मोननाय बिनि थाखायबो गोसोयाव फैयो बा जों बैफोर बादि सुबुं समाव जों माबायदि थाबोयोमोन बा बैफोरबायदि समाव जोङो गेलेयोमोन बा जों बैबायायदि उनदै समाव बा बैफोरबायदि न' लुनाय समाव जों उनदै समाव जोङो नुबोनायखाय दा दासिम जों गोसोआव दङ' बा जोङो गोसोआव थानायनि थाखाय जों सोरबा सुबुंफोरा सोङोब्लाबो जों बेखौ फोरमायनो हायो माबायदि लुयोमोन बा माबायदि खालामोमोन माबायदि थोरैनि न'खौ जों बबेनिफ्राय लाबोयोमोन बा जोङो थुरिनि न' लुनो थाखाय माबा बायदि खामानि मावनांगौमोन बा जों थोरिनि न'खौ लुनो थाखाय जों थोरिखौ मानिफ्राय लाबोनांगौमोन बा जों सोरखौ सोरबा बायना लाबोनांगौमोन नामा बैफोरबायाददिया माने गोदोनि समाव जायोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनोबा जोंनि गेजेराव बेफोरो गोमालांबाय फ्रायानो गैला आथिखालाव थोरैनि न'आ दङ'ब्लाबो जाय जायगा लायै जायगा थोरिनि न'आ दङ आथिखालावबो नाथाय जोंनि हा बा जोंनि ओनसोल जोंनि खाथि खाला ओनसोल गामि बैफोरबायदि थोरैनि न'फोरा गैलिया। आथिखालाव जोङो बां नुनो मोनो गोदान मुगानि न' बा आथिखालाव गोबां गोदान गोदान मुगानि न' आथिखालाव सोलियो जायनि जाहोनाव गोदान मुगाजों गोरोबनो गोनां जाबाय आथिखालनि सुबुंफोरा। जायनि जाहोनाव गोदान मुगाजों गोदान गोदान सुबुंफोरा बा गोदान आथिखाल गोदान सुबुं बा सुबुं माहारिफोरा गोदान मुगाजों गोदान गोरोबफानो जानायनि जाहोनाव दा आथिखालाव माने थोरिनि न'खौ लुलाबा जोङो नुनो मोनला आरो नोंथां। नंगौना नोंथां?
थोरिनि न' बेफोरखौ नुयोब्ला जों गोसोआ गोसोखाङो गोदोनि समनि जाथायखौ गोसोखाङो जेनेबा गोदो थुरिनि न'आव उनदुबोनाय बैफोरबायदि थुरिखौ गोसोखाङोमोना नोंथां
हेल'।
थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथो जों जुदि गोदोनि समाव जों जेरैबायदि थोरिनि न'आव जों थाबोनो मोन्दोंमोन बैफोरबायदिखौ जोङो दा नुनो मोनोब्ला गोसोआव फैयो रोमै रोमै जाखां फैयो। उनदै समाव बैफोरबायदि न'फोरावनो थानो मोनदोंमोन होननानै। जोङो दिनै नोंथांजों बेफोरबायदि सावरायबाय बा जोङो उनदै समाव न'आ बायदिमोन बा गोदोनि समाव जों माबायदि सुबुंफोरा मानो थांनानै थानायनि बेलायाव जों माबायदि राहा लायोमोन बेफोरनि सायाव बेफोरनि फारसे जों गोबां बाथ्राखौनो सावरायबाय नोंथां। नोंथां दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों नोंथां।
अ दे।